हेलौ अ खोनादोंना? अ नोंथाङा ओरैनो दा मा
दा आं नै एसे गरम बथोरनालाय एसे लामायावनो बार जाबाय दं नोंथां
अ अ अ नोंथाङा ओरैनो दोङोबा आङो नोंथांनि सेराव ओ मोनसे आय दानि ओ बागै सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरोना
औ नोंथां औ
सावराय जागोन ना?
जागोन जागोन नोंथां
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय
औ औ औ
बर' हारिनि जानाय लोंनाय बुङोबा जोंनाव गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय जेरै मैगं आरो ओंख्रि आरिफोर दंना जेरै बेफोरनि गेजेरावनो जेरै नारजिजों अमा सबायजों सामु ओ ओमफ्राय अनलाजों दाउ नाजों मैथा मैथाजों खार माबा खांख्राइ आरो जेरै ओ अनलाजों जेरै औवा मेवाइ बेफोरबायसा आरोना गोबां रोखोमनि जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओ ओंख्रिफोर दं आरोना बेफोरनि गेजेराव नो दा आङो नोंथांनो ओ सबायजों सामुनि बागै एसे सामु सबाइजों सामुखौ माबायसा बानायो बिनि बागै एसे बेफोर दं ना? ओ जेरैखाय जों सबाय सामु बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव नांग्रोगौ ओ स सामु बे सामुखौ जोङो ओ जेरै जोंनि बे खाथि खालानि ओ ओ दैमा दैमा दैसा एबा दंग' एबा ओ दुब्लि बारिफोराव जोङो खननानै मोनो आरोना।
औ नोंथां औ
एबा बे खननानै मोनो बिनि अनगायैबो जोङो दानि दानिया गोबां हाथाइ बाजाराव जोङो बे सामुफोरखौ फान्नायफोरखौबो नुयो आरो ना बे फाननायफोरखौनो जाहाथे जों बे हाथाय बाजारनिफ्रायबो जों बायनानै लाबोनो हायो ओ बे जेब्ला बेखौ लाबखांनायनि उनाव जोङो दुब्लि फोथार एबा हाथाइबारो-हाथाइ बाजारनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव जोंङो बे साम'खौ एबा साननैनि थाखाय मोनसे मोजां गोजों दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना बे सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला बे साम'नि गाज्रि मैलाफोरा खारो बेनि उनाव जोङो बे साम'नि जा खुगायाव खुगानि जा होथेनाय बे होथेनायखौ जोङो गिबियावनो बोखारग्रोयो आरो ना जाहाथे सिंनि मोजा-मैलाफोर बेफोरो जाहाथे गैया जायो बेनि उनाव बे जा खुगानि जा ओ होथेनाय बे खौ बोखारखांनायनि उनाव जोङो ओ साम'नि जा खिथौ जा बुङो जोङो बिजौ जा बेखौ जोङो दानो आरोना दानसुयो जाहाथे जों सा- साम'खौ जेबोब्ला सोबो जाहाथे बे सोबोनायाव गोरलै जायो बिनि थाखाय जोङो बेखौ दानो आरो दानस'यो आरोना बे दानस'खांनायनि उनाव जोङो ओ सामुखौ ओ गंसे साराय गुदुङआव बे साम'खौ जोङो ओ एसे एवफ्राम ग्रोनानैलायोआरो ना एवफ्राम ग्रोनानै लाखांनायनि उनाव जों बेखौ दसे मोनसे आलादा ओ खानसि बा एबा माबाफोराव जोङो बे थिखां बोखांथ'नानै दोनो आरोना बेबायदि गुबुन फारसेथिं सबाय बे सबायखौ गोनांथार बे सबायखौ जोङो न'आव बानायनाय एबा जोङो बान हाथाय बाजारनिफ्राय मोनो आरोना न'आव जों माबोरै बानायनाय होनोबा जेरै जोंङहा सबायनि बिफां दं बे बिफांखौ जोङो ओ जोंनि बे बोरि जानाय ओ जरेजा सों गोलैसोना थानाय हा आरिफोराव जोङो बे सबायखौ फोना होयो आरो ना फोना होखांनायनै जेब्ला बे सबायाव सबाइ बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ ओंखारो बे फिथाइया जेब्ला रानानै गोरान जायो अब्ला जों बे सबायखौ खानानै न'आव बे ओ फिथाइनिफ्राय जोङो बेगरखौ गोखा माबानायजों बख'नाय जायो आरोना बख'खांनायनि उनाव बेखौ एसे फोरानो फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला बे गोरा जायो गोराखौ जाखांनायनि उनाव जों बे सबायाइखौ ओ साराय गुदुङाव एसे एवफ्रांनानै लायो आरो ना जाहाथे बियो एसे स्रेम स्रेम जायो आरो
बेखौ हुख्रेबनायाव जाहाथे गोरलै जायो बेखौ बे सबायखौ हुख्रेबखांनायनि उनाव जोङो बे सबायखौ एसे मोजाङै सुग्रोनानै लायो सुखांनायनि उनाव जोङो ओ सबायखौ ओ साराय माबायाव सारायाव दै होनानै आरो खारै एसे होनानै ओ गेब्लेहोनो थाखाय जोङो रुग्रोनानै लायो आरो ना एबा रुदबनानै लायो ओमफ्राय बे जेब्ला सबाया। ओ गेब्लेयो गेब्लेखांनायनि उनाव जोङो बेयाव। एआ आरोबाव फिन खेबसे दै होनानै बे सबायखौ जोङो गोदौहोयो। गोदौहोखांनाय गोद जेब्ला बे सबाया गोदौबाय थायो गोदौनाय समावनो जों जाय एफां हनानै लानाय सामु बे सामुखौ जों बे ओ सबायाव गार ओ होयो आरो ना।
औ औ।
होखांनायनि उनाव जेब्ला बे साम'। ओ आरो सबाइयाव होखांनायनि उनाव जोङो बे साम' सबायखौ जों एसे खोबब्रबनानै दोनो जाहाथे बेयो। ओ साम' आरो सबाया जाहाथे मोजाङै ओ माबानानै गोरोबलायो। ओम बेनि उनाव जेब्ला ओ जिबा जि एबा जिबा मिनिटनि उनाव जोङो जेब्ला बे सबाया सबाइ ओंख्रिया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौदो। ग्लब ग्लब गोदौनो समाव जोङो जेरै ओ मस्ला मस्लि एबा जोङो। न'आवनो बानायनाय जेरै ओ बानलु सामब्राम एबा जा ब्रां आरि हाइजें आरिफोर जा देनानै लायो बे देना लानाय जोङो बे गोदौनाय समाव होनो होयो जाहाथे। बे जा बेनि जा आहा मोदोमनाय एबा जा। ओ गोथाव आरिफोरा जाहाथे गलाय जायो बेनि उनाव। जेब्ला बे ओ मस्ला मस्लि होखांनायनि उनाव जोङो बे आरो फिन आरोबाव फिन खेबसे जों बेखौ नै ओ जि एबा बा मिनिटनि थाखाय खोबाबनानै दोनो खोबनायनि उनाव। इदिनो जोंना जायो आरोना सबाय साम'आ ओमफ्राय नों थाङा जा जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै एबा ओ जेरै दाउजों अनलाजों मा बायसा बानायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां हागोन औ बे जों। दाउजों अनलाजों संनो
औ।
अ जों दाउजों अनलाजों संनायनि आगोलावनो ओ। जों आरामसे ओ न'आवनो थाखायो नालाय दाउफोरा खायसे खायसे। ओ बा न'नि गलारनिफ्राय जोङो ओ दाउखौ। हमनानै सिथारो हा गिबियावनो ब्र'। नोंथां ओमफाय आरो उनाव। आरामसे खावबा सावनानै ओ बे दावखौ सावनानै आरामसे गोदाखांनानै जों आरामसे ओ। सारा रामसि सुना लादों गिबियावनो सुनानै उनाव एसे थाव गुदुंआ नङा मा नोंथां बेसरनि थाव होबाय गुदुं आरामसे सारायाव दै एसे फुदुंबाय दसे ओमफ्राय बेयाव आरामसे। पियास बानलु बायदिसिना मस्ला मस्लिजों ओ लोगोसे गलायनानै। बेखौ जोङो आरामसे एरफ्राम ग्रोदो आरो बेदरखौ बे सा जोननायनि उनाव जोङो थोरसि गंसेयाव आरामसे बे बेदरखौ जोङो ओ। सायदाव दोनथ'यो नोंङा ओमबा नोंथां। ओ सायदाव दोनथयो उनाव ओ आरो जोङो नैथि खेबाव जोङो। आरामसे। अन गुन्दै हो नोंथां अन गुन्दै जोङो ओ ओ नै थाम मिनिटसो सोमनायनि उनाव
औ
जों बेखौ आरामसे देना लायो हा गिबियाव बेखौ जा जों मिस मिस एबा गुन्दै देना लाबाय नंडा नोंथां देखांनायनि देखांनायनि उनाव आरामसे साराय गुदुंआव जोङो जेनेबा दै जानो हा दै एसे जानबाय आर' ओ आथा सानायसिम जाउनाव बे जेब्ला बे दैआ ग्लब ग्लब ग्लब गोदौगोन नोंथां अब्ला ओ जों माने बेयाव आरामसे बे अन गुन्दैखौ आरामसे ओरै आखाइजों फ्रि फ्रि फ्रि होबाय आरो ना नोंथां सारनानै। सार उनाव दसेयैनो ओ होखांनायनायनि उनाव ओरैनो ओ जिबा एबा नैजिनि उनाव गोदौखानि उनाव आरामसे बे एफ्रावनो दोननाय बेदरखौ
औ।
बे सारायाव लोगोसे बे संजाबफायो आरोना ओ बे आरामसे दसे संबाय संखारियो नि उनाव नो बा मिनिटसोनि उनाव जों आरामसे बिदिनो न'आव थानाय जाब्रां एबा तेजपत बिलाइ खायसे होयो। खायसे बिदिनो गोबां मस्ला मस्लि होयो। खायसे खायसे बिदिनो गोबां मस्ला होायो। ओ बिनि उनाव मस्ला मस्लि हो-होखांनायनि उनाव ओ बिदिनो ओ थाम बा बा मिनिटनि उनाव बेखौ आरामसे
खांबाय आरो मोनब्ला जों बेखौ माने जानो हासिगोन आरो नोंथां।
औ औ।
दा नोंथांनाव आं मोनसे आयदा नि सायाव सरायबावनो नागिरदों दि बे औव मेवाइजों अनलाजों माबोरै बानयो बेखौ खोनथानानो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां जेरैनो ओ नोंथाङा जे अनला बानायनायनि जा नेमखान्थि बेफोरखौ फोरमायनानै होखाबाय जाहाथे थेवबो आं नोंथांनि एसे फोरोंबावनो सानदों आरोना ओ जों जा अनला बानायनो जा बे गुबै गोनांथियानो जाबाय जेरै माइरं बे माइरंनिफ्राय जों अनलाखौ बानायो। गिबियावनो जोङो जा माइरं लायो बे माइरंखौ गिबियावनो जों मोजाङै
औ।
दैजौ सुनानै लायो आरो ना जाहाथे बेयाव सोर नांलिरनाय मैला आरिफोरा जाहाथे गैया जायो बेनि थाख खाय जों माइरंखौ मोजाङै सुग्रोननानै लायो सुखांनायनि उनाव जों बेख दै बेयाव जा दै थानाय बे दैखौ ओ जाहाथे गलांजोबो बेनि थाखाय जों एसे ओ मा होनो बेखौ औ बे जा माइरं सुनाय बेखौ एसे फेनस्रनानै होनाय जायो आरोना फेनस्रा जेब्ला बेयाव दैया गैया जालाङो अब्ला जों बे माइरंखौ ओ दिंखि एबा उलार आरिफोराव एबा थबसि आरिफोराव दे देयो आरो ना ना थाय दानि जुगावथ' गोबां जेरै मिक्सि ग्राइडार आरि ओंखारबाय जाहाथे बे ओरैनो गोबां सुबुंफोरा दानि ओ सुबुंफोरा बेफोरजोंनो मिक्स खालामना जायो आरो‌ ना।
औ औ।
गुन्दै खालामनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला ओ बेखौ गुन्दै खालाम खाङो। गुन्दै खालामखांनायनि उनाव बेखौ जों दसे दोनथ'बायनो दोनथ'नायनि उनाव ओ औवा मेवाय जा बुङो जोङो बेखौ औवानिफ्राय मोनो आरो ना औवानिफ्राय जा बे गोरलै जा औवा गोरलै जा फेंखा अरबोनाय बेखौ जोङो औवा मेवाय होनो आरोना बे औवा मेवाखौ जों गिबियावनो औवानि औवा बारिनिफ्राय जोङो बेखौ दानस'ग्रोनानै लाबो आरोना दानस'ग्रोनानै लाबोखा बेयाव जा ओ जा बेनि सायाव जा थानाय जेरै ओ मा होनो बो बेखौ बाख्रा आरिफोरखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै गारग्रोनांगौ आरो ना माने बेयाव गोबां सुमु आरि थायो जायनि जाहोनाव जोंनि मोदोमफोराव नाङोबा जोंना माननाय आरि जायो आरोना। बेनिखायनो बे स सुमुखौ जोङो ओ सुमु जाथानाय बाख्ला आरिफोरखौ गारखांनानैनो सिमाव जा थानाय ओ गुफुर जा बे मोदोम बायसाया बेखौ जोङो लाना फैयो आरोना लाना फैखांनायनि उनाव बे औवा मेवायखौ जों गिबियावनो मोजाङै सुयो सुखांनायनि उनाव जों बे औवा मेवाखौ ओ मोजाङै सुखांनायनि उनाव बेखौ जोङो हायो। फिसा फिसायाव हाखांनायनि उनाव जोङो मोनसे ओ ओ मोनसे खिरखा एबा माबबा मोनसे दोनग्रा जा माबायाव दोनो दोनखानायनि उनाव गुबुन ओ गुबुन फारसेया जोङो अनला अनला बानायनायाव जोङो गिबियावनो दै दैखौ गुदुं गोदौहोग्रोयो बे गोदौ होनायाव जोङो अनलाखौ होयो आरोना अनला होनाय होनायनि दसे समावनो जोङो अनला खारै बानायनो थाखाय जों खारै जा बेखौ होयो। खारै होखांनायनि उनाव जोङो बे ओ जा औवा मेवाइ बे औवा मेवाइखौ जोङो होयो आरोना। बेफोरबायसानो जोङो औवा आरो मेवायखौ बानायनाय जायो आरोना। दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो थौबाय दे दोनथ'सै।
दे नोंथां।